औ मा खालामगासिनो नोंथां?
नोंलाय?
नोंथां ओ आंबो ओरैनो दङ जिरायनानै
मा ओंख्रि जानाय?
ओंख्रिया जोंना थास' आथिंसोमोन। थास' आथिंजों जारि
होम
ओमफ्राय नोंथां सान ओमफ्राय नोंथाङालाय मा ओंख्रि जाखो?
आङो नै आलु भिन्दि बाजि
अ
नोंथाङा दिनै सानसेखौ मा मा खालामखो?
अ नै जोंनिया दैज्लां बो थोर जाबाय नालाय माइ गायनो थांदोंमोन, ओमफ्राय दायो ओरैनो दंथ'यो आरो
औ बोथोरफ्रा माबायदि?
बोथोरा दहायो एसे मोजाङैमोन दोमैलु जादोंमोन। ओमफ्राय दायो सान्दुं गोसा सानदुं दुंगासिनो आरो
औ! माइ गायनाया न'आव ना सोरनाव ना मालायनाव?
न'आव न'आव गायथ'वाखै मालायनियावसो।
बदल गायहैदों?
औ‌। ओमफ्राय दा
बिसिबां बुरजा गायनाय मानसिफोर?
गायनाया जोङो बार जनसोलमोन बारा बुरजा नङा आरो
बेसे बुरजा गायनो हाखो?
बिगाथाम
बिगाथाम गायनो हाबाय होमबा। मा माइ गायदों?
दानि माइ गोदानो बाहबोलि नामा माबा नाम दंबावो नामाथाय
माइ गायनायावलाय सान्दुं गोसा नायना अख
माइ गायनायाव सान्दुंबो गैयामोन अखाबो गैयामोन बोथोरालाय दोमैलु जादोंमोन आरो
होमबा गरम जायासै बारा? थें
ओंहो गरम जाथ
दुंदोंबाथ गोबां खस्थ मोनो जानांगौ?
औ ओमफ्राय
ओमफायनाया खैथासोनिफ्राय थाङो नोंसोर? फुङाव?
जोङो फुंनि स्नि बाजियावनो माने सातथासोआव थांनाय जायो आरो
बेनिफ्राय कन्टिनिउ गायबाय थानानै खैथायाव रेस लायो
बारथायाव ओंखाम जानो फैयो
गेजेराव दसेबो जिरायथ'आ?
गेजेराव दसे जिरायनानै ओरैनो एकथासोफोरनि एकथा बा देरथासोफ्राव थांफिननाय जायो आरो।
नंङा फुंनिफ्रायनो गायनानै दोङा नामा?
साहा लोङो दसथासोफ्राव साहा खेबसे लोंबाय दसे ओरैनो आधा घन्टासो जिरायनानै गायफिनबाय आरो।
ओ साहाजों मा मोनजाखो?
साहाजों बुट मेगि ओमफ्राय गाइखेर साबो, लाल साबो।
बाब गोथाव गोथाव मोनजाथारदों होनबाथ'।
ओं। बिदिनो।
मालानिफ्राय गायजेनखो माइखौ?
गायनाया बा साननैसोल'सो जादों सानथाम सानब्रैसो जाबाय नामा मानसिफ्रा गायनाया आरो। जोंहाथ गायथवाखैनो ओमफ्राय बेयावहायसो जोंना ओरैनो फाला गायलाय लायो नालाय। फाला बदल बेवहाय मानसिफोरनाव थांनाय-थांनाय जादों आरो।
आमथिसुवानि सिगां गायनाय जाबाय होनबाथ'। आमथिसुवायाव नोंथांमोना माइ गाय मोनगोना मोना?
जोंनियावथ' आमथिसुवायाव माइ गायनाय जाया।
औ।
गामियाव सानथाम सानथामसोखौ जों माइ गाया आरो ओमफ्राय गामियाव जैग' आमथिसुवानि नामाव जैग' लानानै बिनि उननिफ्राय एसे गायनो मोननाय जायो आरो सानथामनि उनावहाय।
बहाबो हालेवाबो?
हालौनोबो मोना माइबो गायनो मोना दुब्लियावनो ओंखारनो मोना आरो आमथि सुवायावहाय। बयबो गाव बागाव न'आवहायनो थानांगौ जायो फिथाइ-सामथाइ जानाय समसो नालाय।
बिनि उनाव
बिनि उनाव गायनाया जाफिनसिगोन जोंना ओरैनो गायनाय जाबाथाय फुं बेला फुं बेला गायनाय जाखायो नालाय सानसेबो रेस्ट गैयै। हाजिराबो मोना नालाय ओंखायनो फालाखौनो गायलाय लायो हाजिरा मोनथारबाबो हाजिरानि दामानो सारिस' गाहाम नालाय बिनि थाखायनो। फालाखौनो गायना लालाय लायो आ औ।
दिनैलाय हाजिरा दं ना गैयामोन?
हाजिरा गैया रावबो फाला गोजासो। फाला बदल गायलायलाय। औ।
औ। गोबां फैसा खरसा जायो जानांगौ आजिखालि ना?
हालेवनायनिफ्रायनो लानानै हाजिरा होनांनायफ्राथ' जोबोद फैसायानो थाङो बिरादनो बिसोरो सोरबा सोरबाथ' गायाबो नालाय न'आव न'नियावल'सो गायो मालायनाव फाला गाया नालाय ओमफ्राय हाजिरा मोनबाबो बेलेग गामिनिफ्राय गारिजोंसो लाबो लायनांगौ जायो आरो जायगायाव मोननोनो थांला। मोनथारबाबो सासे सानै बिराद कथिन आरो मोननोनो बांसिनानो फालासो गायलायो नालाय फालाबासो मोनो। ओमफ्राय फाला नङाब्ला थ' मोनानो।
हाजिराफ्राबो सासेयावनो बे गोबां दाम जाबाय जानांगौ।
सासेयावनो सारिस' सारिस' नालाय सानसे गायो गायलायय आरो। गोजाननिखौ लाबोबा ओमफ्राय बिनि सायाव गारि भाराबो हरनांगौ आरो ओंखाम जाहोनांगौ जायो आरो गोजाननिखौ लाबोबा। ओमफ्राय आरो गोजाननिखौ लाबोआबानो मोनानो बिनि थाखायनो। उफाय गैया सोरबा सोरबा। खाला गायैफ्रा लाबोनांगौ जायो आरो फैसा गारनानैबाबो। जोंना बिदि खालामा आरो फाला गायलायलायो जायगायावनो जोंहा फाला बदल गायगोन होननानै।
मानो जादों? ओरैबायदि दासिमबो सोलिगासिनो दंबा फाला गायलायनाय
औ औ ज' ज' जोंना बिदि फाला गाय जोंना फाला गायबाबो बिदि जेबो जानाय माने सा फोर सा बा मेथाइ बिदिनो बुट बेफोरबायदिल'सो होयो आरो माने जुमाय बेदरफोर बेफोरबायदि जेबो गैया आरो बेफोरजोंनो जायो जोंनिया।
होम।
खेबसेनो साबो दसथा सिबां।
जुमाय लोंहैयो।
जानो गुबुन जाय गामिया होयोबो जानांगौ अबा अबेबानिया होयो आरो ओमफ्राय जोंनिया खिन्थु बिदि होलालाया फाला बदलसो होननानै बयबो माबा इदिनो साफोरल' मेथाइ फोरल' होनाय जायो आरो बिदिनो। ज'नो दसथासोआवल' खेमसेनो होबाय बार'था बा गबाय। गोदोनि बायदि बेलाव बाला। गोदोथ' जोबोर बेलाव बायोमोन जि गिदिर गिदिरनो। दानिया माइफ्रावबो
थेक्टरजों सो हालौदों जानांगौ ट्रेक्टर हालौनाय
औ। जानांगौ बेफोरजोंनो थेक्टर
औ थैफाबाय जानांगौ। ना फोरलाय मोनगोन ना मोनाखै?
नाखौ मोनो खिन्थु बेलावा गैला आरो माखासे जों बे माइ फ्राव बिराद मुलि बाहायनाय जायोना हासार मुलि बायदिसिना। बेफ्रावनो बेलाव फ्रा खारजोबखो ना माखो बेखौ बुंनो हाला ना। गोदो खिन्थु हाबनोनो हायामोन दुब्लियावनो बिराद बेलाव माबायोमोन आरो। ओमफाय दानिया बेलावखौनो नुला।
अ अ। होनोमबा नोंथां दोनथ'नोसै नामा?
अ दे होमबा।
गोजोननाय थाबाय।
औ गोजोननाय।